औ खोनादों।
खोनादों।
औ।
नोंथांजों बे समाव आङो माखासे बाथ्रा सावरायनो थाखाय कल खालामनाय जाबाय। नोंथाङा रायलायनो हागोन ना?
औ हागोन।
अब्ला जोङो दिनैनि जोंनि टपिकआ जाबाय जोंफोरो दिनै आयदाया जाबाय टि भि। टिभिनि सायाव जों रायलायगोन ओ आङो माखासे फोरमायना होग्रोनो। टिभि जोङो जोंनि दिनावहाय जों टि भि माबायदिहै बाहायोमोन आरो आथिखालाव टिभि आ मा बुस्थु बेखौ जों एसे रायलायनोसै न? अब्ला जोङो दिनै रायज्लायनोसै दिनै नैजि बोसोरनि सिगां गोबां बेबायदिनो मुंदांखामोन टि भि होननानै बुङोब्ला। ओ जोङो टि भिखौ जोङो टि भिनि गेजेरजों जोङो गोबां बेबायदि नो जोङो सावथुनफोर जोङो सिरियालफोरबायदि नुनो हायोमोन आरो जोंहा बेबायदिनो बे टिभिखौ नायनो थाखाय जोंनो बेबायदि मोब्लिबनि गोहो बेबायदि गोनां थि जायोमोन लोगोसे जोंहा इन्टिनियार होननानै बुङो जिथु बेनि सिगनेल जिथु जिथु टिभिनि सिगनेल बे सिगनेलखौ बोनो थाखाय जोङो बेबायदि ओ बेबायदि गोजौ औवाजों औवा दं बिफांजों बेबायदि जोङो ओ बेबायदि इन्टिनियारखौ जों गायोमोन आरो बिजों सिगनेलनि थाखाय बेखौ गायोमोन आरो जोंनो मोब्लिबनि गोहोखो गोनांथि जायोमोन अब्ला जोङो बे टिभियाव जोङो बेबायदिनो जोङो ओ टिभिखौ खुलिनानै अन खालामनानै जों बिदि टिभि जो टिभिनि दारै जों बेबायदि सावथुनफोरखौ जों नुनो हायो, बे सिरियालफोर, बेबायदिनो मिउजिक मेथाइ रोजाबनाय गोबां बेबायदि नो ओ बेयाव जोङो नायखां मोनसे जों नायनो हायोमोन आरो। आरो बे समाव जिथु नैजि बोसोरनि सिगांनि बाथ्राखौ बुंबाय थादों आं दायो ओ टु टु थावजेन्ड टु थावजेन्ड वान आप थु टु थावजेन टेन, इलेभेन, टुयेल्भहालागै बेबायदिनो गोबां बेबायदिहै ज' जमा जमाहै जोङो लोगोफोर हिसाबै बे टिभिखौ जों जिरायनानै नायोमोन आरो गोबां बेबायदिनो जोङो टिभिखो जों रंजायोमोन बेखौ नायनानै जमा जमाहै ओ फिल्मनि सम समब्ला जोङो जिथु टाइमाव जिथु रिंगायाव मोनसे सिरियाला बेबायदि ओ होगोन बेबायदि दिन थिनाय जागोन बे बाथ्राखौ बुोमोन अब्ला जोङो बे टाइमफोरखौ समफोरखौ नेनानै थाबाय थायोमोन आरो जेब्ला सम जानाय जायो अब्ला जोङो न' सिङाव हाबनानै जोङो जमा एमाव ज'नानै एबा सियाराव जनानै बेबायदि जोङो बेबायदिहै टिभिखौ जों नायोमोन आरो बेयाव अबयसे गासैबो बिमा बिफाफोराबो थानाय जायोमोन आरो जों बेबायदिनो नायो मोन आरो आथिखालायाव जों टि भि होननानै बुङोब्ला जों गोबांनि न'खराव जों टि भिखौ जों बेबायदिहै एसेबां नुनोखो जों मोननो हाला। मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा टि भिनि सोलायै जोंहा गोबां बेबायदि ओ बेसादफोर सफैबाय जेरै जों मबाइल होननानै बुंगोन मबाइल आरो बेबायदिनो एन्ड्रयड बेबायदि टिभि जिथु गोदोनि टिभि दानि टिभि अबयसे गोबां फाराग दङ आरो दिनै टि भि नायनायनि सोलायै दिनै जों मानसिफ्रा गाव गावनो गावनि मबाइलावनो गासै बुस्थुफोरखौ नायो। खिन्थु आं बुंनाय बाथ्राया बिसोरो गोदोजों टिभिजों माबोरैहाय रंजादोंमोन एबा टिभिनि गुना माबायदिमोन बे बाथ्राखौ जोङो रायलायबाय एसे नायबाय आं नैजि बोसोरनि सिगांनि बाथ्राखौ बारे बारे बुंबाय थादों। बे समावहाय टिभिआनो ओरैबायदि मोनसे मुंदांखा मोनसे जिनिसमोन मोनसे ओ मोनसे सावथुनखौ एबा मोनसे सेबखांनाय पिकचारखौ मोनसे सावगारि खौ बे टिभिनि गेजेरजों जोङो नुनो हायोमोन आरो बिनि बागै जुदि नोंथाङा बुंनोब्ला बे समाव बुंनो हागोन।
औ नंगौ नोंथाङा जि बाथ्राफोरखौ बुंलांबाय टेलिभिजन टिभि बिनि सोमोन्दै बे नंगौ बे सैथो बाथ्रा जेब्ला जोङो नैजि बोसोरनि सिगांनि जि दिनफोरखौ नायगोन अब्ला जोङो मोनथियो माबायदिहै जोंनि समाजफोराव बर' समाज बा जोंनि थासारि बा जायगाफोराव माबायदिहै लैहोर लैहोरहै बे टिभिखौ नायनो थाखाय थाङोमोन बेयाव जे दिन्थियो सिरियाल बा बायदि फिलिम बा बायदि बेफोरखौ नायनो थाखाय थाङोमोन जाहोनानो जाबाय बै समाव न'खर न'खर बिबायदि टिभिफोर बिबायदि ओ एभेलेबेल गैयामोन बिनि थाखायनो जायहा जायफ रां रु रां लानानै गोनां बिथांमोनालसो बे टि भि खौ बायनो हायोमोनखाय साफ्रोमबोनि न'खराव बे टि भिया थानाय जायामोन।
खोनादों।
बिनि थाखाय थांनाय जायोमोन नाय हैनाय जायोमोन आरो बिनि गे जेरजोंनो मोनसे खौसेथिखौ जोङो नुनो मोनदोंमोन लोगोसेयै रंजा बाजा नायहैनाय बेफोरबायदि हुदाफोर आखु दङमोन नाथाय नोंथाङा बुंलांखादों। नैजि बोसोर सिगांनि जि टि-टिभि खौ नायनाय दोनैनि दिनाव बिदि गैलिया बेयाव टि भि टि भिखौ नायनायाव बांसिन बि बि गोसो होनाय जालिया जाहोनानो जाबाय जोंहा गुबुन गुबुन साफ्रोमबोनि ओ आखायाव साफ्रोमहाबो दोनैनि दिनाव जानबुं बेफोरबायदि इलेक्ट्रनिक डिभाइसफोरा साफ्रोमनिबो आखायाव दङखाय टिभि खौ एसेबांबो बि बिदि नायनाय जालिया आरो दोनैनि जि टि भि फोर गोदोनि टिभिखौ नायोब्ला बियो गुबु न आलादा रोखनि गोदो नोंथाङा लांखादों इनटिनारजोंसो जि होयोमोन मोननै चेनेल बेखौलसो नुयो बियोमोन नाथाय दिनैनि दिनाव जों जेब्ला नायगोन जोंहा गुबुन गुबुन दङ जेरैहाय दिस टिभि दङ टाटा स्काइ बा बायदि बायदिया दङ दिनैनि दिनाव आरो बेयाव गोबां चेनेलफोरा थायो नैजौनिबो बांसिन चेनेलखौ जोङो नुनो मोनो बेयाव मा रोखोमनि नायनो निउस नायनो ना कारटुन फुथुला बा फिलिम बायदिखौ जोङो नुनो मोनो नाथाय थेवबो दिनैनि दिनाव ब्ला बांसिनानो बेफोराव ए एसेबां गोसो गैलिया जाहोनानै आं बुंखालांदों खारन ओ साफ्रोमबोनि आखयाव जानबुं बे जाबाय नाथाय गोदोनिदों दोनैनिदों नायोब्ला दिनैनि दिनाव टिभि खौ नायनो थाखाय लैहोर लैहोर जमाहैै लोगोसे एसेहै बिबायदि गुबुननि नखराव थांनाय जालिया दोनैनि दिनावब्ला नाथाय गोदोनि दिनखौ नायोब्ला गुबुनमोन रंजानाय लोगो खौसेथि बेफोरो बे टेलिभिजन टिभिनि गेजेरजों बेफोरो दङमोन
निस्सय जोङो बे टि भि आरो दानि मुगाजों जों जुदि बेबायदि फारागथिखौ नायोब्ला जों हसायनो मोनसे सोलायनायखौ जोंङो नुनो मोनबाय आरो नुवारे आरो जों गोबां बेबायदि सोलायनायखौ जोङो मिन्थिबाय जितु जेराव गोदोनि समाव टि भि होननानै बुङोब्ला बयबो लैहोर लैहोर जमा ज जयै ओ सोरनिबा न'खराव थानानै बेबायदिहै बे सावथुन एबा बे ओ सेब खांनाय मोनसे बेबायदि सावगारिखौ जों नायनो थाङोमोन आरो गोबां मानसिफोरानो बेयाव लोगोसेहै नायोमोन आरो रंजायोमोन मिनि आरो बिनि सोलायै उल्था दिनैनि तारिकाव नायोब्ला दिनैयो मानसिफोरा गावनि जान बुङावनो गाव हारसिं हारसिं नाय नायग्रा जाबाय आरो हारसिं हारसिंसो नायनो मोजां मोनग्रा जाबाय खारना जाबाय दिनै बे आथिखालला मदार्न जुगाव गोबां बेबायदिनो भिडिअसफोरखौ मानसिफ्रा हारसिं नायनो मोजां मोननाय ओ गोसोआ जालांबाय ओ दिनै जोङो गोदोनि बायदि ज ज नायनायखौ जों नुनो हाया आरो जों नुनोबो मोनाखै। आरो बे टिभि आबो जोंहा बारि लांनांगौनि जायगायाव जोंहा गोबांनि नखराव टिभि फोर जोङो खमायलांनायखौ नुनो मोनदों कारना जाबलाय जोंहा मबाइलानो बिनि गासै खामानिखौ मावनो हाजोबनायखाय दिनै बे बे जानबुंनि गेजेरजोंनो गासैबो जायोखाय दिनै मानसिफोरा जानबुंखौनो बाहायो आरो गोबां टिभिनि बायदि जिथु ओम नायनो हानाय बे गासैबो मबाइलाव जायैखाय दिनै मबाइल बे जानबुंखौनो मानसिफ्रा लायो आरो आं बेखौसो गोसोखांदों सिगांनि टिभिनि जुगाव जों माबायदिहै एन्ट्रेस जायोमोन जेब्ला जों माबा मोन सावथुन नायबाय थायो अ अब्ला बे समावनो मोब्लिबा थांना होयोब्ला जों मोन से होस्रिखावनाय बायदि मोनसे हारला जायोमोन आरो जोङो बे ताइम जे तु सिरियाेलफोरनि जिथु सावथुनफोरनि टाइमफोर होना दोनदोंमोन बै टाइमखौनो जों ने बाय थानो गोनां जायोमोन आरो बे टाइम बायदिहैसो जोङो सिरियालफोरखौ एबा सावथुनफोरखौ जों नायनो मोनोमोन नाथाय दिनैनि मुगावब्ला हले बे गासैबो उल्था बायदि जाबाय दिनै बेबायदि रावबो फिलिमखौ टाइम नेनानै नायलिया बेबायदि गोबां बेबायदिनो फैसा होब नुनाय बेबायदि सिस्टेम बेबायदि ओ फोरा दिनै जोंनि नैबे र्मदान मुगायावहाय बिफ गासैबो जाफुंसार जाबाय बिनिखाय आं नैबेखौबो गोसोखांदों थारमाने बै सिगांनि गोदोनि दिनाबो जोंनि थाखाय मोनसे मोजां दिनमोन मोनसे मोजां सममोन होननानै आं सानना लायो जेराव जोङो हारसिं नायनायनि जायगायाव जों ज' ज' इन्ट्रेस्टयै मिनिलायनानै गोबां बेबायदि फिलिमफोरखो एबा सावथुनफोरखो जों नायनो हायोमोन आरो आरो बिनि बा
ओ जोबनायाव आं बेखौसो बुंनो स मोनदों नोंथांजों टेलिभिजन बा टिभिनि सोमोन्दै गोबां जोङो मोनथिनो मोनबाय। गोदो माबायदि दिमोन आरो दिनैनि दिनाव माबायदि जाबोखो गोदो माबायदियै खौसेथियाव लाखियोमोन आरो दोनै माबायदि जाखो बिनि थाखाय थाखाय नोंदों बेनि सोमोन्दै सावरायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय आरो नोंखौ नोंथांनिसिम धन्यबाद होनाय थाबाय आं टिभि नि सोमोन्दै बिसिखौनो बुंनानै दोन्थ'नो सानबाय। हामबायसै।